अ हेल'
नोंथाङा खोनादोंना औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंनिसिमबो खुलुमबाय नोंथां गोजन फुं गोजन फुंबिलि गोजोन फुंबिलि ओ नोंथां नोंथाङा मानो आंनो फन हरदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथांजों आं एसे टफिक नि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादों। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
हागोन दे नोंथां।
औ बिदिनो नोंथां आं नखरनि बागैनो रायज्लायनो सानदों नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां। औ
नखराव नोंसा सोर सोर दं नोंथां?
औ जोंहाथ' गिबियाव ओम आइ, थाहैबाय बिनि उनाव आफा बिनि उनाव ओ फंबाय सासे, बेनि उनाव आब सासे, बिनि उनाव आं थाहैबाय आरो ना।
औ
ओ ओ नोंथांनि नखरनि सुबुंफोरा ओ खैजोन सोदोंमोन आरो ओ सोर मा मा सोमोन्दो जायो एसे फोरमायनो हागोन
औ जोंहाथ' बिदि आइ दं, आब दं, आब दं, बाबा, आं। बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि नखराव जेनेबा मा मा जिब जुनारफोर दं बेखौ खोन्था जागोन नामा नों
औ नंगौ नंगौ जोंहानावथ' उ ओरैनो ओ एसे बर' हारिनि गेजेराव लाजानाय जिब जुनारफोरानो दों फ्रामो होनजायो। ओ गिबियावनो जोंहा अमा दोङो, अमाया जाहैबाय जोंहाना माथाम, बिनि उनाव ओ जोंहा नखराव बोरमा दोङो मानै।
औ।
बिनि उनाव ओ दाउ दोङो ओ माबबासो दोङो दाउया बिनि उनाव ओ मोसौ दोङो जोंहानाव ओ माब्रै आरो
बिदिनो मोसौ गाय ना मो सौ हालुवा नोंथां?
ओ नोंथां जोंहाना ओ मोसौ गाया मासेल जाहैयो बेनि उनाव ओ माथामा माथामनि गेजेराव ओ मानैया दासो ओ जोख्लि जायखौ जोख्लि होनो बिदि जानानै दं आरो आरो मासे आरो गाह गाइखेर सेरनो हानाय फिसा मा से दों आरो
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो नोंथाङा ओह ओर औ मोसौनो आरो मा माइ थां
औ जोंहाथ मोसौनो ओ ओरैनो न'आव खाफैनाय समाव जेब्ला फोथारनिफ्राय न'आव लाबो बे समाव ओ गुन्दैजों ओ दानाखौ होनाय जायो आरो दाना गुन्दैजोंनो ओ बायदि मैया ओ मैगंफोर संनानै ओ जा हाथाइनिफ्राय आग्लाय बोनाय मैगं बेफोर मैगंखौनो मोसौनो रुनानै आरो गुन्दैजों गलायनानै बेखौ दाना महरै होनाय जायो आरो जोङो। ओ बेनि अनगायैथ' दुब्लियाव थ' सानसेयैनो थाखायो नालाय गांसोफोरखौ ओ जानो मोनो आरो उदाङै बिसोरखौ माने ओ जोंहानाव जोंनिखिजाय बारा मोसौफोरखौ इमान खानाय जाया आरो उदांयै हिेंगारना दोननाय बांसिन जायो। ओ
उम मा। जेब्लााय हगारना दोनो ना जेबब्ला हगारना दोनो अब्ला बा गुबुननि बारिफोराव थांनानै मानसिफोरा जेबो बुङा नामा
औ नंगौ ओ जोंनिखिथ ओ खेथि बाथि मावब्लाबो ओ जा दानि जुगाव कारेन्ट सट होनाय ओंखारबाय नालाय ओ बेनिखायनो ओ गासैबो दुब्लियाव जा एफा एनै ओ खेथि मावो मानसिफोरा सुबुंफोरा बेयाव माने बे कारेन सट खौ होनानै दोनो आरो बिनि थाखायनो मोसौआ गि गिनानै ओ बे मैगंखौ आबादखौ जानाय जाया आरो ओ जा दुब्लिनि गां सो बेफोरखौनो जानानै गिदिंथिंबाय थायो आरो
औ औ औ आथिखालावथ बांसिनानो न हेगारो जोंहाबो बिदिनो माने नोंथां जोंहाबो बिदिनो अमा दं हांसो दं दाउ दं ओमफ्राय बोरमा दं नाथा मोसौ गैया जोंहा आगोल लादोंमोन मोसौखौ ओमफ्राय फानदों बिदिनो ओमफ्राय दा गैला बिदि मोसौआ बोरमायसे दं
बोरमाया
बोरमाया ओरैनो मानै दं नोंथां।
ए ए।
बिदि दा लाथ'वाखै आरो ना। एसेबां बुरजायो बिदि लाथ'दो आरो बिसोरनोबो जेनेबा बिलाइ होरि होनो एसे खस्थ जायोना आरो हाननानै बिसोरनो होबाय थानो गोनां जायो बिदिनो
औ होमबा नोंथांनानाव मोसौआ गैला नामा दा मासेबो?
ओहो गैला नोंथां।
औ औ औ औ सिगाङो थानाय समाव नोंथांना मोसौनिफ्राय ओ गाइखेरफोर मोननो ह थायोमोन नामा आरो ओ
औ गाइखेर मोनोमोन। नाथाय मोसौआबो मानो एसे एसे अख्रा बायदि माने फाग्ला टाइपनि आरो ना बिनिहाय माने फाननाय जादोंमोन
ओ आं आं सानो ओ मोसौ न'आव मोसौ थाब्ला जोबोर मोजां माने ओ न नंगौ नंगौ आरो बेनि गाइखेरजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ जाग्रा खाजाफोर बानायनो हायो जेरै ओ पनिर बानायनो हायो जोङो माखन बानायनो हायो घीउ बानायनो हायो आरो गाइखेर मैखि बानायनो हायो दा बेफोरो प्रटिननि थाखाय जोबोर ओ गोनांथार आरो माने साबजाथाव थाव आरो बेफोरो
औ औ नंगौ नोंथां बिदि माखनखौ जानानै मोजां नाङो
औ नंगौ नंगौ।
जाना आरो बेखौ लोंनानैबो जेरै उम जायखौ जों सर्पत बुङो न बेखौ खौहाय लोंनानै माने उम बेखौ मोजांसिन मोनो आरो जेब्ला सा पात होआलासिनो माने फुदुंङो बांसिन
नंगौ नंगौ था नं
नो नोंथां लाङा फुख्रि दंना गैया ओरैनो औ ओरैनो फख्रियाव मा माइ हेगारो ओरैनो मा ना ना?
रौ मिरगा। खान ओ आरो पंकस ना बेफोरबायदि ओ बोथोर लानानै बोथोर ओ सालानसे थां खांनायनि उनाव आरो सालानसे बेफोरबायदि हेंगारनाय जायो आरो ओ खेबसे लागैनो ओ गुबुन गुबन जाद। नि नाखौ ओ जमायै होनाय जाया।
औ औ। ओरैनो नोंथांलाङा बिदि जानोल हेगारोना ना बिदि फाननोबो हेगारो नोंथां।
फाननायबो जायो माने एसे ओ फुख्रिया एसे बा बिघा हालागै एसे गोदोर साब नालाय बेनिखा बेखायनो एसे फाननोबो हानाय जोंहा सुबिदा जानानै फैयो आरो नोंथां।
जाना मोजां मोन ओरैनो बां
औ आं बांसिन ओ जा पामप्लेट ना बेखौ ओ जानानै बांसिन बांसिन गोजोननाय मोनो आरो।
माने बोरैहाय बिदि नाया माने आं दिनैस
औ पामप्लेटखौ नोंथां जाफेरनो मोनाखै नामा बेफोरदि बर' बर'नि हा सयाबिनाथ' माने गोबाङैनो होनाय जायो आरो।
माने नोंथांमोनजों माने एसे आलदा बुंखोमानो दां
औ औ नं नं जानांगौ जानांगौ गुबुन गुबुन गुबुन मुङै गुबुन गुबुन मान
माने जोंफोरनि जा बेखौ हाबायाव होनाया मान निरुफ सान्दा बुङो जायखौ जोङो बेखौसो होयो आरो ना। बेखौनो होनदो खोमा नोंथाङाबो। जानोहानाय ना फाय एसे आलदा आलादा बुङो नालाय औ नोंथाङा मा ओंख्रिजों जानो बांसि गोथाव मोनैखौहाय
आं नाखौबो नाखौ बांसिन आलुजों आलु जों ओरै जहल खालामबा बांसिन गोथाव मोनो आरो आङो आरो एवफ्रामबाबो माने थावजों मोजाङै ख्राव ख्राव जालायजासे एवबाथाय आङो जानो गोथावसिन मोनो आरो।
औ
नोंथाङाबो नाफोरखौ जानानै गोजोननाय मोनो ना ना नआव फिसिनाय जा बरनि अमा बेखौ जानानै बांसि सिन गोथाव मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना नामा
बै अमाखौ बांसिन गोथाव मोनो इनिफ्रायहाय बेवहाय माने जोंफोर फुख्रियाव ना हेगारोना बेखौहाय माने जानानै माने एसेबां मोजां मोना मानो होनोब्ला बेवहाय बांसिन सु थायोना आं बांसिन एसे सालानिखौ बुस्टु जानाय जायो नोंथां बिदिनो जेब्ला आरो पंकस ना बुङोना जायखौ जोङो बे फान्थाव बिलाजों जानानै मोजां मोजां नाङो आरो
औ फान्थावजोंबो फान्थाव बिलाहि जोंबो जोबोर
औ नाथाय फुख्रिनि नाखौ बिदि जेब्ला जोङो एसे सार जेब्ला आस्रा जेफोरजों सारनानै माने गेदेरफोरखौ एसे फोरान दमनानै सायनानै माने फोरानदबनानै एसे माने सबायजों जाबा गोथाव मोनो आरो ना। अब्लानिया बांसिन साब जानाय मोनो बेखौ। बिदिनो जोङो फुख्रिफोराव जेरै बायदि जोंहाबो माने माबा ओ जापानि फिथिग्रि बेफोरखौहाय आरो रौ मिरगा ग्रास बेफोरखौहाय हेगारनाय जायो आरो बिदिनोथ बिसोरखौ जेनेबा माबा लानो थाखाय आदारथ होखानो गोनां जायो दाना जायखौ जों गलानिफ्राय बायनानै मोनो औ आरो बिदिनो जों नखरफोराव बांसिन बर' सुबुंफ्रानो जौ न जौ मावो जेरै सेरेप मावो बेखौहाय माने बिनि अफ्रिखौहाय माने बेवहाय होनाय जायो आरो नाफोरनो नोंथां लाहालाय
औ जोंहाबो बिदिनो नानो ओ जा बे बेसरनिफ्राय ओंखारनाय बेसर फेरेरखांनानै ओंखारनाय साख्लि ओ बेफोरखौबो होनाय जायो। ओ लाना फैनानै जा माइ मिल बिनिफ्राय लाना फैनानै होनाय जायो आरो ओ गुन्दैबो होनाय जायो आरो ओ गलानि फाइ मोननाय जा नानि आदार ओ जुखामफोरनि फ्राय बानायनाय नानि आदार फोरखौ बांसिन होनाय जायो आरो
औ जेरै जों खुनि खारै होन्ना बुंङोना जायखौ बेवहाय माने ग्रास थाबाथाय माने बांसिन एसे मोजांसिन जायो आरो ना बिदिनो माने बिसोरो जानानै देरो नालाय बेखौनो आरो थालिर बिलाइखौबो बोनाय नुनो मोनो नुदो आङो बिदि
औ ओ जा-जापान नि ना बेयो गोबां जायो आरो माने
औ बिखौ होनायखौ नुनो मोनदों। दा आङो थेवबो जोंहा बिदि होफेराखै नाथाय बेयाव बे फख्रिखौहाय जों साफा लाखिनो थाखाय बिदि सुनैबो होनाय जायो न
नंगौ नंगौ।
बे बिदि माबानानै
औ ओ
दे होमबा नोंथां
दे दे नोंथां दे।
नामा?
दे दे
औ